हेल' औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ।
नोंथाङा दायो मा खालामबाय दङ।
आंथ' दा ओरैनो दोनथ'यो नोंथां नोंथाङालाय?
फ्राय मोनानि जानाय लोंनाय जाबाय?
मोनानि जानाय लोंनाय दासो लाहार फाहार खालामदों नोंथां।
जाखांबाय ना?
जाखाङाखै नोंथां संनाय खावनो थाखाय रेडि खालामनो नागिरदों लाहार फाहार दासो।
औ औ औ दे बिदिबा आङो दसे सम नोंजों। एसे रायज्लायनो सावरायनो माने बै साम' ओंख्रिखौ माबायदि सङो? बेनि सायाव एसे सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथांजों।
औ औ जागोन नोंथां आंबो ओरैनो दंथ'यो दा सावरायनो हागोन नोंथाङा। औ।
दा साम' ओंख्रिनि संनाय माबाखौ आङो सिगांग्रो जोंनि ओनसोल लाव जायखौ नुबोदों आं बेखौ सावरायनोसै। बुंग्रोनोसै औ-औ-औ। ओ साम' ओंख्रि होनबाथाय जोङो सिगांग्रो साम' खौ खननानै बा हमनानै लाबोग्रोनांगोन। दुब्लिनिफ्रा औ लाबोनानै जोङो दैयाव बा माने बाल्थिं जोंनि बाल्थिं बा दु बायदिसिना जायगायाव खौ बिनि लेथ्राया गगारनो थाखाय सोमना दोननाय जायो लाबोनानै। साननै सानथामैखौ सुस्रांनानै दोननायखौ आं नुनो मोनदों आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
दोननानै साननै सानथामनि उनाव सुस्रांनाय मोजां बेखौ सुस्रांनानै जेनेबा बिनि लेथ्रा हाब्रु मायबा मायाबि जेन बादामालि बेफोर जेन थाया बेनि मोदोमाव बा सिथाबनानै
हुम हुम।
बेखौ आङो नुदों। सुस्रांनायखौ सुस्रांनानै माने सानथामबा साननैनि उनाव जोङो बेनि मोखां आरो खिथु बे मोननै बुस्थुखौ बोखारनाय नुयो आरो मोखांखौ बोखारो ओमफ्राय खिथुखौ दानख्लाबनानै गारनायखौ नुनो मोनो। बेनि उनाव बेखौ सोरबाया सबाय ओंख्रिजों सङो सोरबाया मदुफुल ओंख्रिजों सङो सोरबाया दालिजों सङो सोरबाया ओैनो बेखौ जल बादि संङो आरो स सोरबाया बै बिनि साम'नि जा बेदर बेखौ एखावनानै बेनिफ्राय एखावनानै खौ आलादा खालामनानै एवनानै जानाय बा रुसि बायदि माबानानै संनानै जानायखौ नुनो मोनबोदों आरो आङो।
औ नंगौ नोंथां औ।
आंनि नोजोराव आरो बेफोरखौ आं नुबोदों।
उम।
ओ बुंनो थाङोबा जेब्ला साम' ओंख्रिखौ संगोगोन सिगांग्रो साम' खौ आङो नुदों जे बिनि मोखांखौ गारनानै बिनि खिथुखौ दानख्लाबनानै खारै संनोबा थाय खारैजों सिगांग्रो सारायाव बेखौ एवग्रोनायखौ आं नुनो मोनो
औ बे एवनानै बेखौ दोनो आरो ओमफ्राय सबाइजों संनो जायखि जाय माबाजों आरो उम सबायाइजों सङो ना मोदोफुल जों संङो बेखौ फार्स्ट माने संग्रोनायखौ नुयो आरो।
उम।
संनानै जेब्ला बियो गदोगोन दै सै होनानै दै होनानै खारै सारै खारै संनोबा बा खारै संगोन सोरबाया थाव सङोबा थाव संगोन
उ
जायनि गोसो आरो जि गोसो
औ।
औ बियो संनानै बेबायदिनो बेखौ मोजां गोदो होगोन आरो गोदो होनायनि उनाव बै साम'खौ सिगांग्रो जे एवना लादों सारायाव अरैनो अन माने साम'खौल' एवग्रोदों बेयाव जेबो होआखै संख्रिबो होआखै बा सोरबाया ओरैनो एसे खारै होयो माने थाब जानाय बायदि एसे खारै होनायखौ आं नुबोदों आरो सोरबा सोरबाखौ। बांसिनानो होआ सोरबा सोरबा आरो साफा सानैखौ होनाय नुदों आं एसे। खारै होबानो थाब माने माबा जायो बिसिनि मोदोमा थन्थ्रयो सिङाव औ। खौ आं नुनो खोनानो मोनदों आरो बुंनायखौ बोराय बुरै से सिगांनि बिथांमोना बुंदों बुंलांदों आरो सोरनिया मा बायदि बेखौथ' बुंनो थांला बा मोनथिला बेनिखाय बिदिनो माने सिगांग्रो बै ओंख्रिखौ संग्रोनायखौ नुनो मोनो।
औ
बि संनानै जेब्ला ओंख्रिया गोदोयो गोदोनायाव गोदोनायनि उनाव बै साम'खौ बेयाव लुना होनायखौ
औ लोना होनानै बेबायदिनो गोदो होनानै माने साम' ओंख्रिखौ जानाय जा प्रसेस बे प्रसेसा कमप्लिट जायो आरो। आंनि नोजोराव आरो सिगां जों नुबोनाय हिसाबाव बा दा जाबायदि जोंनि आइ आफा बा मादै आदै बा आबै आबौ जा गामि ओनसोलाव सोलियो नालाय गामि ओनसोलावसो साम' ओंख्रिखौ जायो। नोगोरारिफ्राथ' साम'आ मा बुस्थु मिथिबावासो बुंनाय बायदि जायो दानि नोगोरारिफोरा। सिगांनि नोगोरारिफोरा मिथिगौ जे साम'आ मोनसे मोजां बुस्थु होननानै। नाथाय बिथांमोननि जायगायावथ' गामि ओनसोलाव दा मोननो खम जाबाय साम'आ। आरो नोगोर ओनसोलावथ' गोजाननि बाथ्रा अब्लाबो मालाबा मालाबा बाजारफ्राव ओंखारनायखौ नुनो मोनो आङो। जानो हागौ बिथांमोना सोरबाया मोनफ्लांब्ला बायना लाङो जानांगौ।
औ।
बिथांमोननि बेखौथ' जों नोनो थांला नोगोरारि हिसाबै बिथांमोननि जा जिउ खुंनाय जानाय लोंनाय बिसोरनिया आलादा जोंनिख्रुइ गोबां आलादा जोंनि गामि ओनसोलाव थानायनिफ्राय औ जोङो गामि ओनसोलाव जोङो बै दुब्लियाव थांबाबो साम'खौ मोनबोयो जोंहा बायन गोनां गो माबा गैया सम सम लाना जोंबो गामि ओनसोलाव बायना जानांगौ जायो माने मनो थाङा सम सम
औ
मालाबा बाजार हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनांगौ जायो सा जानो लोंहैबा औ बा नोंथांमोननि जायगायावबा माबायदि संना जायो साम'खौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओम औ हागोन नोंथां नोंथां जा बुंदों जोंनियावबो आं फंनैसो बुंलनानै नोंथां ज हायो ना।
औ औ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि संना जायो साम'खौ आं एसे मिथिबा मोजां मोनगौमोन आरो
औ जागोन नोंथां दे आं फंनैसो बुंलांनि नोंथां औ बुंनो थाङोब्ला साम'आ जोंनि मे देह बुंनो थाङोब्ला साम'आ मेगननि थाखाय मोजां होननाय जायो नोंथां साम'खौ जायोब्ला मेगना साफा
ओम
मोजां थायो होननाय खोनायो सरासनस्रा जों बुंबा साम'खौ जों दैमा दैसा एबा बिलोफोर दहाय दुब्लिफोरनिफ्राय जों बोखांना लाबोनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
साम'आ मोननै रोखोमनि थानाय खौ आं नुनो मोन्दों आरो जाजानाय समावखौ आरो नोंथां जेरैनोस सा जेरखम जों साम' गोलब होनदों ओमफ्राय बिनि से साम' लादाय जेरै साम' गिदिर नङा होमबानो साम' लादायखौ जोङो बिखांखौ गारनानै सिंनि साम'खौल' बरननानै जानानै एल एवनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां साम लादाय साम लादाय जेरै साम लादाय थ' जोंङो कलथारनाया मानि साम' लादाया बै ओरैनो सरासनस्रा साम'निफ्रायबो देरसिन जायो जास्ट जों बेनि सिंनि मोदोमखौल' जानाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां
बेनिफ्राय जोङो साम' लादायखौ जोङो ओरैनोबो एवनानै जायो खायफाया खायफाया सोरबा मैथाबो होनानै जायो बिदि जायो। जेरैहाय गावबा गावनि सायाव सोनारबाय आरो। सोर माजों जानो मोजां मोनो बेनोसै औ। बिनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला साम' फिसा जेरै साम' गोलाव साम' फिसा थायोना खलथा गोनाङा। बिखुं गोनांखौ जोङो दैमा दैसानिफाय लानानै फैनानै दहाय नोंथां होननाय बायदि साननै सानथाम दैयाव सोमनानै दोनग्रो। सोमनानै दोननानै बाल्थिंफ्राव अबा दोफ्राव सोमनानै दोनबाय। बेयाव साम'खौ खिगारहोग्रोबाय एसे साफा जानानै बेनिफ्राय बिनि मोखां आरो खिथु बेखौ मोखांखौ इस खेबख'नानै एबा खेबख'नानै गारो ओमफाय खिथुखौ जों दानख्लाबनानै गारो। बिनि उनाव जोङो साम'खौ दानख्लाम जोबनानै साफा खालामखांनानै लेबु एबा लेबु हो सोरबाया लेबु होनानै साफा खालागोन नङाबा सोरबा ओरैनो दैयाव दायरेक्ट दैहुजों माबा दोआव ओरैनो आखाइजों फिदिं फिदिं साफा खालामनानै संनो नुनो मोनो आरो नोंथां ना नाथाय आथिखालाव लेबु होयोब्ला साम'नि बे मोदोमनाय गाज्रि खारनाय बेफोर मैलाफ्रा ओंखारो होननानै खोनानो मोनो बेनि थाखाय बांसि सोरबा लेमबु होनायखौ नुनो मोनो उम बेनिफ्राय साफा खालाम खांजोबनाय उनाव संनायाव थाङोब्ला संनायाव जोङो होनो साम'खौ जोङो ग'था साम'खौ जोङो सबायजों जायो सोरबा ओमफाय बिनि सोरबा जोगोनारजों जायो सोरबा आलुजोंबो जायो आरो सोरबा ओरैनो भाजा बानायनानै जानायखौबो नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां गावबा गावनि सायाव सरासनसा सा सबाइ सबाइजों संनायखौ आं फोरमायनि फंनैसो। सबाइजों सङो थाय साम'खौ जोङो संख्रि बानलु सामब्राम आरि होनानै एवग्रोनानै लाग्रो। साम'खौ जों मोजां एवग्रोनानै संख्रि बानलु हालदै होखांना नै एवनानै जोङो मोजां एवग्रोनानै मोदि मोदोमनायखौ जोङो दानगारो गाज्रि मोदोमनायखौ जों दानगारनो थाखाय जों सामब्राम गुफुर आरि जाब्रां मस्ला माखासे बाहायनाय जायो। बेनिफाय सबाइ सबाइखौ जोङो मोजाङै रुनानै खारै होनानै साग्लिनानै लाग्रो नोंथां बेनि उनाव साम'खौ मोजां एवखांनायनि उनाव जोङो सबाइखौ साम'आव स' होस'नो आरो नोंथां। स' होसननानै आरामनो लासै लासै गोदौहोयो गोदौ होनानै बिजोनो से घन्टासोहा लागैसिम जों सङो मोजाङै लासै लासै बेफ्राव। बेनि उनाव साम' सबाइआ रेडि जाहैयो आरो जाजानाय समाव सफैबाय आरो नोंथां बेबादि सबाइजों साम'जोंखौ जों संनायखौ नुनो मोनो। सोरबाया जोगोनारजों सङो बेबादिनो जोगोनारजों संनायनि माबायाबो आदबाबो इदिनो एखे खायदायाबो जेरै साम'खौ एवग्रोनानै सोरबा जोगोनारखौ उनाव होनानै खनसेनो एवनानै दै होनानै गोदौ होनानै बानायनायखौ नुनो मोनो आरो बे जायगा लायै जायगासो संनायफोरना आदब खायदाया एफा एफा फिसा फिसौ सोलायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। बेबायदिनो औ दा बिदिनो नोंथांजों साम' ओंख्रिनि सायाव सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां। दा बेहायनो आंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नो सानबाय आरो नोंथां। नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनदों नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ जोंहा समाबो जाना फैबाय नालाय।
ओ औ नोंथां बिदिब्ला दोनथ'नोसै।
औ औ दे।